औ खोनादों। ओ ओ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंथ' ओरैनो दङ नै नोंथां।
ए बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय बर'फोरनि खन्थाइनि माखासे जौगाखांबोनाय बेफोरनि सोमोन्दै हाय सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ बर' खन्थाइ होनोब्ला जोंहा बर' खन्थाइया जोङो बिबार अलंबार मुगानिफ्रायनो जोंहा बर' खन्थाइयाहाय जौगाखांबोनायखौथ' जोङो नुनो मोनबो खादोंना नोंथां दा जोंहा बे बिबा अलंबार मुगानिफ्रायनो दिनैसिम बर' खन्थाइआ गोबां लामा हान्थिबोनानैहाय जोंना गेवलां बार नायबायदि जोंना दा बेबायदि बारफुंफैबाय आरो जोङो बै समावथ' जोंहा जेबो बेफोरबायदि थुनलाइ जोंनि बर'नि जेबो गैयामोन जोंहा बिबार अलंबार मुग गानिफ्रायसो जोंहा खन्थाइ सोरजिनाया जागायजेदों नङा होमबा? बिबार ओंखारजेननाय आरो खन्थाइ मेथाइ आरो बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बायदि खन्थाइ बिजाब ओंखारजेननायनिफ्रायनो जोंहा हा ओ हमनानै लायोबा बर' खन्थाइनि बैसोआ दा दाइनजि बोसोर जाहां जाहांफोरसो जाबाय आरो ओ दाथ' जौसे बोसोरसोआनो जासिगोन खोमा। ओ बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज आथ' जोंहा जिगुजौ नैजिद' मायथाइयावनो ओंखारदोंमोन। आरो खन्थाइ मेथाइआ जोंहा ओ जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयावनो ओंखारदों आरो। मोनसे रावनि ओ थुनलाइनि जारिमिनावहाय बियो जेबोआनो नङा आरो। थेवब्लाबो बे समनि गेजेरावनो बर' खन्थाइया जोबोर जौगाबाय आरो आंगो समायथिजोंहाय जोंहा समायफब बाय बेफ बे समावहाय जोंना जाय जाय लिरगिरि फोराहाय लिरनानै जोंनि बर' खन्थाइखौहाय सोरजिनानै ओ जोंनि बर'नि थुनलाइखौहाय गेवलांसार होबाय बे-बेनि थाखाय जोंहा ओ जोबोद बिसोर बैसोरबायदि लिरगिरि बिथांमोन खौ जोङो जोबोर बाख्नायनांग' बाख्नायनांगौ जायो आरो। बिथांमोनहासो गिबियै जोंनि बर' थुनलाइखौहाय गेवसार होदों बेनिखायनो बिबार लाइसिनि गुबुन गुबुन बिसानावहाय रुपनाथ ब्रह्मनि बिबार खानाय जुदिस्थिर हासुगु मेथाइ, जलधर ब्रह्मनि बिनाय, सतीस बसुमतारिनि बिमा फिसा, बिष्णुचरन बसुमतारिनि जोंहा गोदान बोथोर जगेन्द्रनाथ कसारिनि फुंनि सल' परसुराम ब्रह्मनि ओ परसुराम ब्रह्मनि उन्दै बायदि बायदि खन्थाइखौहाय जोङो सेबखांनायखौहाय नुनो मोनो आरो। बेफोर खन्थाइफोरावहाय जोंहा माखासे ओ जोङो बर' हारिनि सो सोमोन्दैनो बांसिनै लिरनाय दङ जोंहा ओ सोर जोङो उन्दै उन्दै गथ थ'फोरखौहाय लेखा फरायनो फोजाखांनाय आरो जोंनि इसोरनि सोमोन्दैहाय जोंहा लिरनाय बे फोरबायदि खन्थाइखौ जोङो बांसिनैहाय नुनो मोनो आरो जोंनि हारिखौ फोजाखांनाय बेफोरबायदि सल' बेफोरबायदि खन्थाइफोरखौनो जोङो बै स समनि खन्थाइफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो खन्थाइफोरनि रावाहाय थोंजों आरो जेथो गैयोमोन आरो बै समावहाय जोङो ओ जोंनि जोंनि बर' समाजाथ' जोंहा बै समावहाय जाम्बा जाम्बि बेबायदि जोबसो मोन ना गासि जेबो लेखाफरायनायाव जोङो बांद्राय दाव गानाय नङामोन। बेनिखायनो बिसोरखौ दावगाहोनो थाखाय बिसोरखौ मोजाङै बुजिहोनो थाखाय जोङो खन्थाइफोरखौ बै समावहाय थोंजों आरो जेथो गैयै बायदियै जोंहा लिरनाय जादोंमोन आरो बेफोर रावजोंहाय। सानस्रि मोनदांथि हाय माहारि फोजाखांनायनिनो थांखिमोन आरो बै समावहाय खन्थाइ लिरनाया खन्थाइ मेथाइखौहाय सुजुदों रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिसोर सानैया बिथांमोनहानो बे गिबिसिन खन्थाइ बिजाबावहाय खन्थाइ लिरदोंमोन मदाराम ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म, रतिराम ब्रह्म, सतिश बसुमतारी, सुरेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांमोनहानो गिबियै बे खन्थाइ मेथाइ ओ खन्थाइ बिजाबावहाय खन्थाइखौहाय लिरनानै दिहुनजेनदों आरो। जोङो खन्थाइ महरै फरायनो मोननाय गोबां खन्थाइखौनो बे खन्थाइ बिजाबावहाय मेथाइ महरैबो दिन्थिनाय जादों आरो जेरै मदाराम ब्रह्मनि अन्द' जंखब आफा आफालावरि, आय' ददेरे माइनाव, आय' बिबार, जाखांदो बर'फोर दायथ' होनजाबोला फैदों बिफा ओ दिनैसो लेखा फोरों बेफोरबायदि जोंहा गोबां खन्थाइफोर दङ आरो। बेफोर खन्थाइफोरा जोंहा जोबोद मोजां मोजां जोंनि बर' हारिखौहाय जोंहा। ओ गोजौ थाखोआव जौगाखांनो जोंङो फोजाखांनाय फोजाखांनाय बायदि आरो जोंखौहाय गुबुन हारिजो जों समान समान दावगालांफानो फोरोंनाय जोंखौ बेबायदि दावगालांनो। फोजाखांनाय खन्थाइ आरो बेफोरो बेफोर खन्थाइफोरखौ जोंङो। ओ मेथाइ बायदियैबो लिरनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो बै समावहाय। खन्थाइनि गुबै देंखोआहाय हारि अनफावरि सानस्रिनिफ्रायनो सोमजिनाय। दोंनैसो खन्थाइयाहाय गोथौ सोलेर सोलेरनि सान्थौजोंहाय आबुं जानाय आरो गुदि सिबसानि। खन्थाइ बायदि। रुपनाथ ब्रह्मनि आफा गोजों, इसोरनि नाम गोदै, फैदो आफा मोनहास'यै हौवा हाबाब थांनाया थांथों सोरखौ नोंसोर मालाय नंदों बायदि खन्थायावहाय गोथौ सोलेरारि सान्थौ आरो रहिस' सान्थौजोंहाय जोंङो। आबुं खन्थाइखौबो जों नुनो मोनो आरो। गुबुन फारसे आंनि खैना, बिबार खानाय, लेखा रोंब्ला गुन्दा जायो बायदि खन्थायाहाय गुबुन सानस्रिजों मोन्दांथिनाय रिंसारथिखौहाय खोनायो। खोनायो आरो बेफोरबायदियावहाय जेरै लेखा रोंब्ला गुन्दा जायो बेबायदि। रावखौहाय जोंहा गोदो बर' समाजावहाय सोलिनायखौ नुयोमोन आरो। लेखा फरायब्ला गुन्दासो जायोनो बेबायदिसो होनोमोन जोंनि बर' समाजावहाय। नाथाय बेखौनो जोंङो जोंहा बिथाङाहाय खन्थाइ लिरनायनि गेजेरजों बर' समाजावहाय माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावनाय बायदि फोसावदों फोसावदों आरो। लेखा रोंब्ला जि गुन्दा जायो बेयो बे बाथ्राया नंखाय। होननानै बे खन्थाइनि गेजेरजों बिथांङा फोरमायदों आरो। दा बेबायदिनो जोंहा गोबां खन्थाइ फोर खन्थाइफोर लिरै लिरै जोंहा आथिखालावहाय जोंनि। खन्थायाहाय जों खन्थाइ दा जोंना जोबोद जौगाखांनायाव सफैबाय आरो। दा आंनि बर' खन्थाइनि जौ जौगाखांनायनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै। नोंथांङाबो माबाफोर सावरायनो गोसो मोन नों
औ नोंथां ओ नोंथांजों आंङो जोंनि माखासे जोंनि समाजाव जेंना सो-सोमजिनायनि सोमोन्दैहाय आं। जों सावरायगोन आरोखि ना जेरै जोंङो जोंनि। माखासे समाजारि जेंना जेंना होननानै बुङोब्ला जोंहा मा गोथे फोथायनाय माने। खाना फोथायनाय बेखौ जोंङो बुंनो हायो नङा होमबा।
औ।
लेखा रोङै आरो मा आथोनारि फारागथि। आरो गथ' मावदांसा बेफोरनो जोंनि समाजाव माखासे जेंनाफोर एबा। हेंथाफोरा सोमजिहोयो नङा होमब्ला दा जोंङो लेखा रोङै होननानै बुङोब्ला। जाय सुबुंफोरा जेरैहाय लेखाफोर लिरनो फरायनो रोंङा बेफोरखौनो बेसोर। बेखौनो जोंङो मा लेखा रोंङै होननानै बुंङो नङा होमब्ला दा। जोंनि मा होनो बे जोंनि हादराव बांसिन गोदो गोदायहाय मामोन जेनेबा। ओ हौवासा हौवासाफोरासो बांसिन लेखा गोरों आरो हिनजाव। गथ फोरनि लेखा गोरों रोंनायनि अनजिमाया जोबोद खममोन आरो मानि। हिनजावसाफोरनिख्रुइ हौवासाफोरनि। लेखा रोंनायनि अनजिमाया बांसिन जायोमोन मानो होनोब्ला गोदोनि दिनावहाय मा हिनजावसाफोरखौहाय। स्कुल फरायनाय ले ओ बेबायदि माखासे फरायसालियाव थांनानै सोलों लानाय बेनिफ्रायनो गोजानाव दोनखायोमोन नङा होमबा मानो होनोब्ला। गोदोनि समावहाय मा हिनजावसाफोरखौ एफाग्राब बुरजा फोरोंनानै लाब गैया। गुबुननि न'खरावसो थांखायो बेबायदि होननानै मानि फोरोंङामोन आरो। दा गाव जोङो फिसाज्लाजोंसो नायजाखागोन हौवा मानसियासो बिमा बिफाखौ नायो बेबायदि होननानै जोङो मा फिसाजोफोरखौहाय मा ओ फरायनायनिफ्राय जानगाराव दोनोमोन नङा होमबा
औ
दा बेनिखायनो मा जोंनि ओ हादराव बा जोंनि समाजाव बांसिन मा हौवाफोरा हौवाफोरनि लेखा रोंनायनि अनजिमाया बांसिन जायोमोन आरो दा जाय फोर ओनसोलाव जोंहा मा ओ लेखा रोङै अनजिमाया बांसिन बै ओनसोलफोरावनो मा समाजारि जेंनायाबो मा बांसिन जानायखौ जोङो नुनो थाङो नङा होमबा बेफोर माखासे लेखा रोङैनि थाखायनो जोंनि मा मा न'खर समाज हादर बेफोर जौगानायाव जोंहा मा माखासे हेंथा एबा जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा गोदोहाय बांसिन बेबादि सोलोंथाइनि फारसे रावबो गोसो होआमोन माने जोंना गोदोनि समावहाय मा मावनानै जानानै ओ मावै दाङै जानांगौ लोंनांगौ बेबायदिल'मोन आरो गावनि गथ' गथायखौ जे सोलोंथाइ होनांगौ बेखौहाय गोदोनि सुबुंफोरा गोनांथि होआमोन आरो खायफा न'खरफोर दंमोन जि गावनि खायफा नख न'खरनि बिमा बिफाफोर दंमोन जे गावसोरहाय मा लोंनो जानो बेबायदि माखासे थाखा फैसानि रांनि आंखाल जायोबा फिसाफोरखौनो मा गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरबावोमोन आरो बेबायदि दा बेनिफ्राय जों माखासे ओ बेथनफोर लाबोनानै जाफैगोन आरो होमबा सासे गथ'खौ बिसोरो मा सोलोंथाइ होनांगौ होननानै गोनांथि साना जे बिसोरनो माखासे रांफोर रां रुफासो नांगौ आरो बिनि थाखाय मा बिसोरो सोलोंथाइ होआमोन आरो गावनि गथ' गथाइफोरखौ दा बेफोरनि गेजेरावबो जोंहा माखासे समाजाव जेंनाफोरा नुजाफैबाय दावगानो हायासै जोंनि समाजा दिनैबो गाबोनबो बेबादि लोङै जायै थानानै सोलोंथाइनि फारसे गोनांथि होआमोन बेफोरावनो मा जोंहा समाजाव जेंना नुजायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। दा गथ' मावदांसायाबो बेफोरनि थाखाय जोंनि लेखा रोङै एबा न'खराव गैजा रोङैनि थाखायनो बेफोरो सोमजियोमोन जोंहा सोरबा सोरबा फोरोंनो गोसोब्लाबो न'खराव माखासे गोबां फिसाफोरा बुरजा जानाय थाखाय फोरोंजोबनो हायामोन गावनि गथ'फोरखौ बिनि थाखायनो गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरनाय बेबायदिया जायोमोन। दा खायफा खायफा गावनि ओ न'खरनि मुलाम्फाफोरखौ जौगानायफोरखौल' नायनानै मा गथ'फोरखौ खांनानै मा गुबुननि न'खरावहाय ओ खामानि मावनो दोनहरनाय बेबायदि आरो बेफोरनो जोंनि समाजाव माखासे गोबां जेंनाफोरखौ लाबो गासिनो दङ नङा ओनबा आरो बेफोर मा गिबियावनो मा बे गथ' मावदांसाया मानि थाखाय सोमजियो जोंनि समाजाव गाहायै बिमा बिफाया जायफोरनि बिमा बिफाया मा लेखाखौनो रोंखाया बिसोर बिमा बिफायाबो गावनि फिसाफोरखौबो मा सोलोंथाइखौनो होनो गोसो जाया आरो सोलोंथाइनि फारसे बिसोरा मा सानखांनाय गैया आरो नङा होमबा बिनि थाखायसो जायोमोन आरो। आरोबाव जोंहा मा होनो बेबायदिनो माखासे खोमसि फोथायनाय बेफोरबो जोंहा मा माखासे गोरिब निखावरि एबा लेखा रोङै बिनि थाखायनो जायो नङा दा खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे समावहाय जोङो नंखायै जोङो गुबुनखौ सोरखौबा दायना दायनि होननानै साजायनाय नङा होमबा? माखासे जेन'बा बेमार आजार जायोब्ला जोंहाय ओ इसोरनिफ्राय मोननाय साजा होननानै जोङो फो थायनाय लोमजायोबा साजायोबा मा ओ जोङो माखासे इसोरनिफ्राय साजा मोनदों बेफोरबायदि होननानैबो जों फोथायोमोन आरो। दा बेफोरो फोथायनाया मानि थाखाय जादों जोंनि समाजाव होनबा ओ माखासे लेखा रोङैनि थाखाय गैजा रोङैनि थाखाय बैहाय मा सो सोरबा सासे सुबुङा लोमजायोब्ला बेखौ जोङो मा ओ न'खराव गैयिनि थाखाय थोजासे रां गैयिनि थाखाय बेखौ जोङो डक्टरनिसिम लांनो हाया। बेखौ जों मायाव लांगोन अजानि खाथियाव लांनानै जों बेखौ फाहामथाय होनो नाजायो नङा होनबा? दा अजायाथ' बेनि देहा सिङाव मा जादों बेखौहाय मोजाङै नायबिजिरनो हाया। बेखौ बियो बुंगोन जे ओ बेखौ माखासे मोदाय अरदों बा बेहाव ओ माखासे ओ बेफोरखौनो दायनाफोरा मोन्थोर रायनानै हरबाय बेफोरबायदि बुंनानै मा बिसिनि गोसोआव गाज्रि माबा मोनसे सानदांथिखौ सोनानै हरो आरो बेनि थाखायनो मा सोरखौबा गाज्रि बेबायदि साननाय बेफोरबायदिया सोमजियो आरो। दा बेफोर जोंनि गेजेराव माखासे खाना फोथायनाय आथोनारि फारागथि बेफोरनो जोंनि समाजावहाय माखासे जेंनाखौ लाबोयो आरो। दा जोंनि समाजारि जेंना होनना बुङोब्ला आङो नोंथांजों बेखिनिखौनो सावरायबाय ओ गोजोननाय नोंथांनिसिम समाबो जोंहा जाबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां
दा दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ दे